औ नोंथां औ खोनादों दे
औ नोंथाङा खोनादोंना?
औ खोनादों नोंथाङा आंनि रावखौ मोजाङै खोनादोंबा?
औ खोनादों खोनादों ओ आङो दा नैबे समाव नोंथांजों मोनसे आय दिया लानानै सावरायनो सानदोंमोन दा नोंथाङा आंजों सावरायनायाव सम होनो हागोन ना?
औ जागोन दे सावरायजागोन नोंथां।
दा जोङो आङो मोनसे आयदा लाना फैदोंमोन ओ दावबायनाय दा जिहेथु ओ साफ्रोमबो सुबुङा दावबायो नङा होमबा दा बे दावबायनाय जोंनि सोलोंथाइ बिथिङाव माबायदि गोहोम खोख्लैयो बा सोलोंथाइ बिथिङाव माबायदि थुलुंगा होयो बा जोङो दावबायनानै ओ जोङो माबाफोर जोङो मुलाम्फा जायो नामा दा आं बिनि सायाव एसे गुवारै सावरायलायनि थाखाय ओ नोंथांखौ कल हरनाय जादों दा आंनि सों सोंथिया नैबेसो दा जोङो दावबायनानै जोंहा मा मुलाम्फा जायो?
दावबायनानैथ' जोङो ओ दावबायनायाथ' जों गोबां जायगायाव दावबायनो हायो नङा होमबा नोंथां बेफोरबायदिनो औ जोङो जोंनि हादोरनि बा हादोरनिफ्रायबो जों गुबुन हादोरा दावबायहैनो हायो। बा जोंनि बेयाव जोंनि बेयाव नुबाय थानाय बा जोंनि गाननाय जोमनाय बेफोरखौथ' जों बेयाव जोंनि हादोरनिखौथ' जों नुबायानो थाखायो। बा मिथिखागौ। माबायदि -माबायदि। नियम खान्थिफोरखौ जों थिग बेबायदिनो गुबुन हादोराव जों गुबुन हादरनि नियम खान्थि बा जानाय लोंनाय बिसोरनि थानाय मोनथिनो हायो बा नुनो मोनो आरो। जों दावबायनायनि गेजेरजों जों बेफोरखौ मोनथि नो हायो आरो। औ
दा बेनिफ्राय बेयाव ओ दावबायनायाव दा सोलोंथाइ बिथिङाव दा जोङो दावबायनाय होनोबा दावबायनायाथ' अनेक रोखोम थायो नङा होमबा। ओ सोरबा ओ हादोर दाबसे हादोरनिफ्राय गुबुन दाब से हादोराव दावबायो नङा होमबा बेबो मोनसे दावबायनाय। आरो दा जोङो फरायसाफोरनि थाखाय स्कुल कलेजफोराव दे खायसे खायसे दावबायनाय ट्रिप लायो नङा होमबा। दा बे ओ दावबायनाय फोराव फरायसाफोरनि थाखाय माबायदि मुलाम्फा जायो दा बेनि सायाव एसे फोरमायना हौमोन ना
ओ जों बेफोरबायदिनो ओ फरायसालि बा कलेज बेफोरबायदिनिफ्राय जोङो दावबायनाय लांनाय बा ट्रिप बेफोरबायदिखौ जों नुनो मोनो। जेरै ओ जोंना जेब्ला फरायसालिफोरा बन्द थायो हब्लाना फोरोंगिरिफोरजों बा फैसाफोरजों जयै लोगो नांनानै बेफोरबायदि ट्रिप थांनाय जायो आरो। दावबाय। मिजराम नायनो आरो गोजाम बेफोरबायदिनो बर 'नि लुना लांनाय अबेबा बेफोरबायदि गोजाम हारिमु बेफोरबायदिखौ नायनो थांनाय जायो आरोना मोनथिनो थाखाय। औ औ जों लेखायाव जायाखि नि मोनो बेफोरनि बागै जोङो ओ नायनो थांनाय जायो बा मोनथिनाय जायो। थिग बेफोर बेफोर बायदिनो जा औ
दा ओ दा नोंथाङानो बेखौ बुंनो सानदोंदि जोङो दा दावबायोब्ला जोंहा सोलोंथाइ बिथिङाव गोबां मुलाम्फा जायो। ओ खायसे जोंनि जा रिमिनारि जायगाफोरखौ जोङो नुनो मोनो आरो जारिमिनारि जायगाफोरखौ जोङो देहायारि जोङो नाहैनो हायो।
औ औ नंगौ।
ओ बेयाव जोंहा गोबां मुलाम्फा जायो। दा फारसेथिं ओ जोङो जारिमिनारि जायगा होननाय लोगो लोगोनो ओ आङो मोनसे बाथ्राखौसो गोसोआव गोग्लैदों। बे डिमापुरनि बाथ थाखोनो नङा होमबा?
औ नंगौ नोंथां।
दा बे डिमापुरा दे जिहेथु जोङो बर'नि मोनसे एंगार हायै मोनसे ओ जोङो आमायथु होनना बुंनांगोन। डिमापुरा ओ बर'नि मोनसे एंगारनो हायै आमायथु जेहुथु। जिहेथु मोनसे समाव ओ डिमापुराव बर' राजा दोङो होनना फोरमायनाय जायो नङा होमबा? ओ दा जोङो जोंनि फरायसाफोरखौ जोङो जोंनि स्कुल कलेजनि फरायसाफोरखौ ओ डिमापुरसिम दावबायनो लाङोबा बेवहाय बर'नि राजा रायजो खुंनाय समाव जा लुफुंना गालांनाय बायखोन्दा नेर्सोन। ओ बेफोरखौ जोङो नुनो मोनो नङा होमबा? औ। बेनिफ्राय जोङो बेफोराव ओ थारैनो गुबुन माहारि फोराबो नायफायोब्ला ओ बेवहाय जोंनि मोनसे खिथाहारि बर' माहारिनि बागै मोनसे जोङो ओ फरायसंनाय बा मिथिलांनाय बा ओ जोंनिफ्राय बर' हारिदि दोङो मोनसे फिसा जाथिआदि मोनसे समाव रायजो जो दोङोमोन बेनि ओ गुमुरखौ मोनो आरो न'?
औ औ।
दा बेनिफ्राय ओ जोङो हमना ला ओ मोनसे दावबायनाय थांबाय हमना ला शिबसागर नङा होमबा? दा मोनसे स्कुलनिफ्राय ओ शिबसागर थावनियाव जुदि दावबायनो थाङोब्ला बेयो फरायसाया मा माबायदि मुलाम्फा जायो आरो मा मा खहा जायो?
आरैनो
बेनि सायाव एसे सावरायनो हागोन
शिबसागर होनना बुङोब्ला शिबसागर बिदिनो दा ओ शिबसागरावथ' बिदिनो फरायसाफोरखौ बेयावबो दावबायनो थाखाय बा दिन्थिफुंनो थाखाय लानानै थांनाय जायो आरोना। आरो खहा मुलाम्फायाथ' ओ बेनो जोङो मोनथिनो हायो बेयो बेफोरबोथ' जोंनि लेखायावनो मोनबोखानाय जोङो गोदो उन्दैनिफ्रायनो जोंनियाव लेखायाव मोनबोखानाय
औ माने मोनसे जारिमिनारि जायगा आरो।
औ औ बेयाव नेरसोन औ।
मोनसे समाव ओ जोंनि आसामाव ओ मा होनो ओ आहम रायजो खुंनाय नङा होमबा शिबसागर बुङोब्ला आहम रायजो खुंनायनि राजथावनिखौ जोङो फोरमायनो हायो नङा दा नोंथाङा ओ शिबसागर बेयाव आहम रायजो खुंनायनि मोनसे ओ राजथावनि दङ दा बे शिबसागराव ओ थाङोब्ला जोंनि फरायसा फरायसुलिफोरा माबायदि खहा जानो हागोन हमनो?
खहाया खहाखौ होनदों नामा नोंथां?
जायखिजाया हमना ला ओ बबेबा मोनसे गोजान जायगायाव दावबायनो थाङोब्ला थाखाफोरनि थाखाय थाखाय माबायदि मा ओ गोहोम गोग्लैयो माबायदि गाज्रि गोहोम गोग्लैयो?
गाज्रि गोहोम गाज्रि गोहोमखौथ' आङो दा साननानै मोनथ'आखै नोंथाङा फोरमायनो हागोन नामा गाज्रि गोहोमनि बागै बेफोरनि?
नख'रा रांखान्थिया लोरबां नङा होमबा? दा ओ दाबसे जायगानिफ्राय गुबुन दाबसे दाबसे जायगायाव दावबायनो थाङोब्ला रांखान्थिनि खरसा जायो जुदि ओ जोंनि ओ गोग्लैसोनाय नख'रफोरा रां खानथिनि आंखालाव बियो दा बेबायदि न'खरनि फरायसाया ओ दाबसे जायगानि जेरै गुबुन मोनसे जायगायाव ओ गोजान जायगायाव दावबायनो थाङोब्ला गोबां खरसायाव गोलैनो गोनां जायो ओ जायनि थाखाय जोङो मा होनो न'खरा एसे उसुबिदा मोनो आरो। दा बे दावबायनायाव जोङो बे बे मोनसे ओ गाज्रि गोहोम होनना साननो हायो आरो।
औ औ।
दा जोङो दा गोजान गोजान जायगायाव थाङोब्ला रांखान्थिया गोबां खरस जायो। ओ बेयाव गोग्लैसो सोनाय न'खर जायफोरा रांखान्थिनि आंखाल थानाय न'खरा एसे बांसिनै रांखान्थि थोब्ले माब्ले जानायखौ नुनो मोनो आरो। दा आरो जोङो दावबायनाय होनोबा ओ सोलोंथाइ बिथिङाव जोंहा गोबां मिथियै खौरांखौ जों मिथिनो मोनो। बे जागाखो जायफोर जागाखो जोङो ओ जायफोर जायगायाव जोङो थाङोब्ला ओ बिदिनो गोसोफोरखौ गोजोननाय मोनो आरो खायसे खायसे मेगनजों नुनानै गोसोखौ गोजोन नाय मोनो दा बेयाव जोंहा एसे गावनि देहानि थाखाय
ओ।
गुबुन लामा लानो नागिरो बेनिफ्राय जेब्ला बायजोफोराव
नोंथांनि रावखौ मोजाङै खोनायाखै।
दा ओरैनो जोङो फेमेलि दा ओरैनो बोसोरफ्रोमाव सोर फायाव खनफा बेरायहैनाया बेयाव माबाफोर गोहोम गोलैगोन नामा।